खोनायाखै?
औ खोनाबाय।
आंना मानो थाङाखैथाय हरबाबो।
ए मानानै जायाखैदां ना आंना गोदानखाय जायाखैदां ओरैनोसो दं नै उम गोदानसो ना। आं दाबो साबानि थास्कखौ कमप्लिट खालामाखैनो औ दाजोंसो औ दा हरजेनगासिनोखा।
सासे जादों नामा दासो हरनायजों?
दहाय सासे हर दोंमोन
ए
नोंजों सानै जाबाय।
गैला। ओ स्नि दिन ल' सै थाब थाब रायलायदो।
ए जोमसैबो आरो
औ स्नि दिनल'सै। बे मास जोबबाथाय जानाय नंलानो।
ए
बेयावनो औ। थामजि जन रायलायनांगौ।
आयौ। रायलायफेरानो आयु आङो माबानिसोमोन बासुगावनि चिरांनि। नोंहालाय?
ए आं कालिगाव
ए
सोर दहायनि ओहो आं दासो रायलायदों दिनै दिनै
औ नाम्बार आलदाखा आंबो दिनैसो काजिरगाव मानि दहायना मासोमोन मैया मारै
मैया हरदोंमोन ओमफ्राय गैया रायलायनायानो थाबथाब थुबथा खोनाया ओमफ्राय लाथिखसो जाबाय
ए
दहायबो नों हरदों ना राय्लायदों सोरबा हरनायाव
माने बेवहायनो ग्रुपावनो
औ ओमफ्राय नों हरदों ना सोर दस्राया नोंनो हरामोन
आं हरदों बेनो गुवहााटियाव थायो दा सिनायगोन नों नाम सोंहरासै आं पार्सनेल इनफरमेसन बारा मानो मोना होनोथाय
ओमफ्राय दस्रासोदोब बुंनो मोना नों बुंगासिनो दंङ
नंङाबा दानोनो
मारै
दानोनो बिदि दस्रा सोदोब बाहायबा रायलायनायनि सम दामखौ बुरजा जाबाबो दाननानै एसे जायो
औ माबा जिसे मिनिट ग्रोब माबानांगौनो रायलायनांगौ बिनिफ्राय जाय हरग्रा बे दाननांगौ बायदि होनहरदोंमोन दहाय सासे खोन्थाहरदोंमोन बे
मैयानिफ्रायनो आंना जायाखैनो मैयाबो हरनायावल आं रायलायनो मोनदों ओमफ्राय आं हरफिननोनो मोनाखै सासेनोबो हरबाबो जायाखै
जाखांबाय
जाथआखै ओ जाबाय जाबाय माबासोमोन मैथा सिख्ला ना ओमफ्राय ना फाजा पाफर फाजा
मैं सिख्ला मै सिख्लाया बे गोजा गोजाखौ होनो नामा। मा माबायदि।
गोजा गोजा नङालै मा होनो बै बिफां जाग्राया गिदिर गिदिरा बे बिलाइ गोरलै गोरलैया।
माबायदि नुवा मिथिला जेंना जाथ। थगै।
जााथवाखै। आयुव दाबो।
से जोंना आयु मालाबानो नै बाजिबाय नै बाजिबाय मालाबानो।
उम।
जोंना बिदिनो से थामजि बिदि जियावनो जायो। मालाबा से मालाबा से थाम
लोगोफोरजों थायो।
ओहो नयावनो।
ए न'यावनो एथ' गो बिदि लेट जाखायो आरो गोबाव जाखायो।
औ। नोङो सोरजोंबा रायलायनोबा थाब थाब फोजोबनोबाथाय बैयाव सोंहर नोङो सोरबा ओरैनो दं नामा होननानै होमबासो रायज्लायनो मोनसिगोन नोङो नङाबा मोननाय नंला।
बेसे जाखो।
आं ना नो मोनबासे जाबाय आंना। नि निट नाङियावनो जायो खोनायाबाथाय जायो। ओमफ्रायो जिगु जाबाय। बिजों दा। देरनानै लाथिख' जों। औ गैला होमबा आंना जि। लसै। मोनखांबाय आंहा। रां मोनखांबाय
बेसे बेसेबां।
माबा ओ दजौ। स्निजिब्रै।
आयौ।
आयौ एथ' जिगुजन गाहाम रायलायनानै द'जौल'
आंना बै लाथिख' लाथिख' ना माखासेया साबाया
औ होमबाबो
इबार रायलायबावनाय हाबफिनसिगोनब्रा औ
मारै?
इबार दा रायलायनाया आरो हाबावसि? दिनावनो खनसे
रायलायगासेयाव बेसेबां मोनो?
रायलायगासेयाव हरग्राया जि होनदोंमोन ओमफ्राय बिदिहालाय बुरजायानो जादों आंनाबोथ' बुरजायानो जादों ना
ए
नोंसोरनि लोगोफोर बानायाखै नामा?
बानायदोंमोन गामियाव जों साब्रैसल' साथामना साब्रैल' बानायखादोंमोन
नोंसोर साब्रैजों रायलायबानो जायोना होमबा नोंसोर रायजलायनो हायोना
सासेयाथ' मा हानो आंनाव सोंहरदोंमोन दहाय बेनाव फन हरजाबाय नामा होननानै नङा खबरानो गैया उम सासे मानसिनाव कमब्रैल' हरजायो
खनबा होनदों ओमफ्राय जोंहा‌ खनबा बारलाय लांबाय बै सासे लोगोजों आंजों।
जाबाय थायो। ए
नोंसोरबाव फैयो नामा हारिमुआव‌?
खाजलगावाव?
ओहो बेयाव नुवा नै बेयाव सिफुुंयाव।
उहो
औ सोरनिफायबा हाबदों नोंसोर होनबा?
औ माने बिबथैसो लाबोदोंमोन जोंना नैबे उलुबारिनि सासे दङ'। मोनाबलियाव। खनसे फैनानै माबा फैदोंमोन। बानायना होफैदोंमोन जोंनो। नोंहा हारिमुनिफ्राय हाबनायमोन आरो
औ
बे सासेयाबो होनदोंमोन दहायनो हारिमुनिफ्राय साननाय होननानै
अबेनिमोन बेबा ए माबायाव थायो होननाया बि
उम
होमबा
काजलगावनिनो होन्दोंमोन माने मानसिया ओमफाय दा गुवाहाटियाव थायो होन्दोंमोन फरै होयो नोंहालाय आबाव फरायगासिनो दा
आंना जोब्बाय फरायनाया मोने फरायथवासै
ए मा मा अबेसिम माखो
आं ग्रेजुवेट
ए
बेयावनो थाङोमोन काजलगावआवनो
ए
जोब्बायानो होनजाबाय आंनाबो माबाखाला दा दाख्लै मादोंमोन फर्थ सेमिस्टारनिखौ हैलाबायदोंमोन औ रडा थांगोन आं मारै आय सोंहरदों रं
बायाखै
मा ओंख्रि जाखो होन्दोंमोन नोंसरा
जोंना माबासो आलु जोगोनार ओमफ्राय फुंनि माबा ओ गोखा गोखा एवनाय अखा हायाखै
हादोंमोन गैला दा
जोंना थाइफ्रिदों दहाय फुङाव जा हाखांबाय इसे सान दुंहांबाय ओमफ्राय दा नै थायफ्रि फिनलायबाय
दासो थायफ्रि हांदोंमोन जोंनाबो गैला दा सानदुं दुखांफिनबाय
नोङो सानसेयावनो साबा बिदिनो हर नोङो होमबाना दसे बुरजा बारायगोन जोंहा फार्स्टआव जेबो रायलायाखै नो गिउ अबाबो ओरैनोसो थालाबाय थादों। एसे एसे बै सिनायफोरजों बायोना सिनायिफोरजों बायो।
सिनायिफोर माने फन रायलायखाला आङो एथ' लोगोफोरजोंबो रायलायनाय जाखाया बारा गावसोर हरबाल'।
थार नालाय जानला मोनला रायलायो। बुजाय
उम
आंनाबा हरजागोन ना हरजायाथाय।
मा हरनो?
हरनोनो मोनाखै दासो सासे नोंहरनाय गाव गावहरनाया बांसिन मोनो। बिदि रायलायनाया एसे सिनमोन नों हर हरबाय नालाय आंनाव
औ
दे फ्रिबा हरनो होननाया ओम माथो जिसे मिनिट सिमल' रायलायनो मोनो। नों बेसेबां सिम रायलाय फेरखो नों?
मोन बयाव बिनो लिरदोंमोन ना ओमफ्राय जो फा दाव जिनै रायालायदोमोन ओमफ्राय उनाव खिन्थाहरदों जिसे जाबानो दान होननानै।
ए
मानसिफोरना बुर्जा बुर्जा मोनथारबाय। दङ गगा मोनगासिनो दं गुजुगासिनो दे
ए आं मोनायाव गय जानायखाय गारमायासो मारैबा खोनादों।
सासेया रायलायनो मोनाब्लियाव रायलायबा
उम ए मोजां खोनाजोबहोनांगौ सोदोबखौ।
औ औ
जोंहाथ' लोगोफोरजों रायलायबा मिनिनायानो बांसिन
औ
जानला मोनला रायलायनानै
उम
जाबाय नै दानहरदो
फिनदो होमबा
औ दा जाबा हरफिनगोन आङो दे